हेलो
हेलौ
नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा खोनाबायना नोंथां
औ
आं माने नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ'
हेल'
हेल' नोंथां मोजाङै खोनायाखै नों थाङा नेटा मोजां नङा खोमा मानि नेट स्ल'थार नोंथांना
आं दायो माने खोनाबाय औ नोंथां आं दायो ओरैनो फ्रियावनो दंथ'यो यो आरो ना जिरायनानै माने
औ नोंथां मोजां खोनायाखै माने खाथिफ्राव सोरबा दं नामा?
अ आं दायो रावबो गैया दं आं
ओम आं नोंथांनाव माबाफोर सोंनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
अ सोंनो हागोन दे।
माने नाफाम बर'फोरनिनो इदिनो बाथोन देनानै जाग्रा गोथावसिन बुस्थु नाफामनि बागै एसे बुंफोरना होदो नोंथाङा
अ नाफामनि बाहागैबोथ' आं बांद्रायबो मिथिया रोना एफा एनैखौ फोरमायनानै होनो हागोन।
औ
औ नाफामखो नामा नाफामाथ' बिदिनो बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिसनेल माने बा थोन बा जाग्रा आरोना बिदिनो माने बाथोन महराव गोलैयो आरोना बियो
औ नोंथां
औ माने जोङो नाफाम बानायनोबा जोङो बिदिनो माखासे दैमाफ्राव बिलोफ्राव एबा गुरनानै लाबोनांगोन आरो ना नाफोरखौ हमनानै बिदिनो एबा दखानफ्राव बायनानै लाबोनांगोन।
औ नोंथां
माने नाफाम बानायनो थाखाय बिदिनो बांसिन फिथिख्रि नाया जायो आरोना।
औ नोंथां
फिथिग्रि इदिनो एसे मावा गिदिर गिदिर बेफोरो जायो। औ माने बेफोरखौ बायना लाबोनानै बिदिनो मोजाङै सायनानै खि गारनानै सुनानै माने माखासे सानदां
औ नोंथां।
मोजाङै सानदुंआवहाय माखासे समफ्रावहाय अरदाबावहाय एसे माने हांओ आरोना।
औ नोंथां।
इदिब्लाहाय माने मोजांसिन जायोनो आरोना। औ एफोरो इदिनो बे नाया मोजाङै माने जायो आरोना।
ओम
जेरै- जुजालि माने थास'नि जुजालि गांखंफोर होयो। बिदिनो खुमब्राफोर एसे एनै होफायो माने औ बिदिनो माने मिहि मिहि मुस मुस देफ्लेयो आरोना।
औ नोंथां
औ आरो इदिनो मोजाङै गेब्लेयोबा बेखौहाय इदिनो माखासे औवा हासुंफ्राव मोजाङै माने बार हाबाजासे थुसो थुसो सोनानै दोननांगौ आरोना।
ओम।
औ इदिनो माने मोजाङैहाय खाङोब्ला बिदिनो माने गयनि ओहो माने थालिर बिलाइ बिदिनो गोराना
औ नोंथां।
औ बेजों लिरथे माने खोथेनानै दोनो आरो ना गोरायै।
औ नोंथां।
औ माने गोदो औवा हासुङाव सोयोमोन आरोना नाथाय दा सो बिदिनो गोबां जेरै माखासे गोदान गोदान प्लास्टिकनि बयामफोर एबा ग्लासनि बयाम बेफोराव सोना दोननायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
औ माने आरो बिदिनो एसे गोबाव सम जा ब्ला जेरै मास मोनसेफोर दोनोब्ला मुजिहाब आरोना नाफामा माने गोथावसिन जायो आरो औ माने बिदि बिदिनो मास मोनसेफोर जायोब्ला एसे एसे बख'नानै इदिनो ओरैनो एवनानैबो जाजा जायो थावजों औ बानलु संख्रि होनानै। मोदोमफ्रुयै माने आरो बेखौ खौ जानोब्ला थावबो नांलायलाया आरोना।
औ नोंथां।
औ माने बिदिनो ओरैनो गोजा बो जाजायो। ओरैनो बिदैबो फुदुंनानै लोङो आरोना।
औ नोंथां।
औ बेफोरखौ मैथाफोरजोंबो जायो जेरै
औ नोंथां।
जारिफोरजोंबो फुदुंनानै जायो आरो बिदिनो थास' बिथ्राइफोरावबो होनानै जायो। माने बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना।
औ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजांखौनो बुंदों।
औ माने आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हानाय।
गोरोन्थिथ' जायाखै नोंथां जोबोद मोजाङैनो जादों। उम।
नोंथाङालाय माने आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन आरो ना?
औ नोंथां सो
औ औ बिदिनो बर'फोरा मा माखौ बाथोनफोर खालामनानै जायो एबा मेनानानै जायो सावनानै जायो बेफोरनि
औ नोंथां औ नोंथां बिदिनो एफा एनैखौलाय हागोन नोंथां बांद्रायथ' हानाय नङा। जेरै बे नाफाम बाथोनानो बर'नि होनजायो आरोना नोंथां। औ ओमफ्राय बिनि अनगायैबो बिदिनो हालदै बाथोन मेनानै जायो।
औ।
हाल हायदिनो हालदैखौ बाथोन देनाय जाय हालदै गोथाङासो आरो ना। ओमफफ्राय बिनि उनावहाय बिदिनो नास्रायफोरखौबो बाथोन देयो फिथिख्रि बेफोरबायदिनो मेनानै जाला बायोलै गोसोबायदि जालाबायो ज जानो लुुबैदों सोरबा सोरबा
जेरै फान्थाव बाथोनफोर औ माने माखासे औ बिलाहिफोर औ बेफोरखौबो जानाय नुनो मोनो मोनो आरो ना। जेरै आलुफोरखौ उम
अ गोबां दङ जाजाथावबालाय सबबो जाजाथावनो हायानो गोजा गोजा
जेरै थास'फोरखौबो मिनानै जायो
औ नोंथां ओमफ्राय थारुनफोरखौबो ना नोंथां।
औ औ जेरै माने खाखेर गलाफोरखौबो रुनानै बाथ थिख्लियो आरोना औ
ओमफफ्राय नोंथांनाव आङो थालिर बागै सोंसदोंमोन आर ना थालिर बिफांनि
औ।
जों माने थालिरनि थालिर बिफांनिफ्राय जों मा मा मोननो हायो मा मा जाजायो
थालिर बिफांनिफ्रायथ' जोङो गोबां माने जाग्रा मुवा मोननो हायो आरोना
जेरै थालिरखौ गोरलैनिफ्रायनो फेदेरनानै जेब्ला फिथाइ थायोब्ला फिथाइ मोनजायो एब्ला थालिरनिफ्राय मैखुन ओंखारनायखौ बर'फोरा माने गोबां हारिफोरानो जायो आरोना बेखौ एवनानैबो जायो जेरै संनानै जायो आलुफोरजोंबो आरो बिदिनो बै थाइरनि बिफांनि सिंनि मादा जेरै थालिर फस्ला बेफोरखौबो माने बर'फोरा इदिनो अमा बेदरफोर जों एवनानै जायो गोबां जायो आरो जेरै थालिर आथियानि बिफांखौ खारै बानायो
औ नोंथां थिगानोया
बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां
औ नोंथां
ओमफाय नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन
औ औ माने नोंथाङा माने मा मा नाफोरखौ जानो मोजां मोनो नोंथां
आङोथ' नाबो गुरनो मोजां मोनो नोंथां ओमफाय बिदिनो नास्राय गोरै बालाबाथिया खावै बेफोरखौ जोबोद गोथाव मोनो आरोना ओमफ्राय दा बिदिनोथ' जोंनि गामिफ्राव बिदिनो मा माखौ जानो गोसो नाफोरखौ गुरबानो मोनजायो आरोना बिदिनो जोंनि गामियावथ' बांसिन नास्राय फिथिख्रिथ' जाथ'वाखै दायो इदिनो खावै फिथिख्रि ओमफायो बालाबाथ थिया फिसा फिसा ओमफ्राय खांख्रायाथ' नोगोद ओंखारदों देग्लाय जोंनि गामियावहाय फुवान बिराद दङ
औ नोंथां
औ नोंथां
माने बेफोर नाफोरखौ बर'फोरा मा माजों संजायो माने मा मा मैगंफोरजों?
बिदिनो बांसिनथ' मैथाजोंनो संना जायो नोंथां। माने मैथाइजों होनबा जोबोद गोथाव जायो। मैथाजोंनो साबसिन जायो ओमफाय बिदिनो मैथाजोंबो जायो ओमफाय सोरबा सोरबा लावफोरजोंबो जायो आरो ना। खुमब्राफोरजोंबो जायो। होमबाबो बांसिन बेफोर लाव खुमब्राफोरजों मिलौनाय मोनद्रायाना नोंथां?
औ नोंथां।
मौथाजोंनो जोबोद गोथावसिन जायो।
औ औ।
औ नोंथां। ओमफायो नोंथाङालाय ना गुरनोफोर मोजां मोनगोन ना मोना?
आङो बिदिनो ना गुरनोथ' जोबोद मोजां मोनो माने नाखौ माने बांद्राय जानो मोजां मोनाबाबो गुरनो मोजां मोनो आरोना माने इदिनो गोसोखौ मोजां मोनो आरो माने ना गुरबाथाय बिदिनो इन्टारेस्ट
औ नोंथां। हेलौ नोंथां ओमफायो नोंथाङा बिदिनो मा खालामनानै थानो मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव?
आं ओरैनो थानाय समाव बिदिनो मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनो। जेरै मबाइल नायनानै जेरै फिलिमफोर नायनानै आरो माखासे रिल्सफोर बेफोरखौ नायनानै मोजां मोनो आरोना। आरो बिदिनो सम सम बिदिनो खन्थाइ फोर इदि फरायनो मोजां मोनो आरो। जेरै सुंद' सल'फोर
औ नोंथां
खौ फरायनानै मोजां मोनो आरोना।
औ नोथां। होमबा दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दे बिदिब्ला होमबा।
औ नोंथां।